हेलौ औ खोनादोंना नोंथां?
अ खोनादों नोंथाङा औ नोंथाङा मा खालामबाय दं?
औ दङो ओरैनो नोंथाङा मानि सायाव रायलायनो सानदों।
अ सावरायनाया आङो टपिकखौ लादों ओ हान्थिनाय।
आदसा नोंथाङा बेरायनो मोजां मोनो?
बेरायनो औ मोजां मोनो मोजां मोननाया आङो ओ टपिकखौ लादों हान्थिनाय माने ओ ओ सिगां समनिफ्राय ओ दा समसिम जिबायदि जोंनि हान्थिनाय ओ बेब'स्था नङा होमबा हान्थिनायनि राहाफोरा राहाफोर खौ आङो सावरायनो ओ लादों आरो नोंथांजों।
आदसा दे नोंथाङा बुंग्रोदो आंनो एसे खिन्थाग्रोदो
ओ हान्थिनाय होनोब्ला जोङो ओ हान्थिनायानो जाहैबाय जोङो इजिलि जोङो बुजिना थाखायो ओ मोनसे जायगानिफ्राय दाब एबा दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगासिम जोङो ओ थांनाय एबा फैनाय नङा होमबा? औ दा आ सिगांनि समाव जोङो जेरैबायदि हान्थियोमोन दा ओ दानि समाव गोबां माने ओ सोलायबाय आरो दानि समनि हान्थिनायजों गोदोनि सिगांनि समनि हान्थिनायजों हान्थिनाय लामाया ओ औ माने गोदोनियावहाय गोबां सम लायोमोन मानो होनोबा गोदोनि समाव मामोन ओ बिदिनो ओ जोंहा टेक्नलजिया बारा जौगानाय नङामोन दानि समाव टेक्न'ल'जिया जौगाबाय बेनि था बेखायनो जोंनि हान्थिनायाबो इजि जाबाय बेनिफ्राय जोङो टाइमखौबो सेभ खालामनो हाबाय नङा होमबा नोंथां औ दा गोदोनि समाव माबायदि माबायदि हान्थियोमोन नोंथाङा ओ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ गोदोनि समावथ' जों बुंनो थाङोब्ला बांसिन थाबायनानै थाङोमोन नङाब्ला गराय बाहायोमोन नङा होमबा? गराय गारि ओ मोसौ गारि नङाब्ला ओ दैमाफोराव थाङोब्ला बे नाव बाहायोमोन बेनिफ्राय ओ बांसिन ओ जि टेक्न'ल'जि गोनां दङ'मोन होमब्ला आगोलनियाव जोंना स्टिम ट्रेन बाहायोमोन ना जेनेबा ओ अरखि सावनानै खारनाय ट्रेनखौ बाहायोमोन इन्जिननि अरखि सावनानै थानाय ट्रेनखौ बाहायोमोन आं बेखिनिखौ मिथियो आरो आगोल बिदि खालामोमोन दा नाथाय जों बुंनो थाङोब्ला गोबां माने जौगाबोबाय आरो दा दाना मोसौ गारि बेफोरखौ नुनो मोनला जोंनाव साइकेल फैबाय बाइक फैबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसेनो आरो कार गोजानाव थांनो थाखाय जोंना ट्रेनफोराबो माने ओ गोबां माने मदारन टेक्नल'जिनि ओंखारनाय नङा होमबा बुलेट ट्रेनफोर दङ' बेनिफ्राय जोंना आगोल जों बुंनो थाङोब्ला जेनेबा अख्रां लामा गैयामोन नङा होनबा दा जोंना ओ एर प्लेन हेलिकप्टार फैबाय जोङो साजोंबो बिदि थांनो हायो बेनिफ्राय दैमाफोराव थांनाय बा सिगां आगोलनि जेनेबा नावफोरजों जों बांद्राय बिदि गोजान जायगा हान्थिनो हायामोन आरो। मानोना दैनि दाहार फोरजों लोगोसे दैयाव गोबां जेनेबा बोथोर दैनि गेजेरजों बोथोराबो गोबां सोलायो नङा होमबा बेजों लोगोसे बेफोरबायदि नावफोरजों हान्थिनो हायामोन आरो नाथाय दा जोंना गिदिर गिदिर जाहाज ओंखारबाय जाहाजजों लोगोसे दै सिङावबो थांनो हानाय साबमारिन माबा ओंखारबाय बिदिनो टेक्न'लजिजों लोगोसे जोंनि हान्थिनायनि राहायाबो जौगालांबाय आरो आगोल जेरै दङ'मोन बिदि नंला।
औ नोंथाङा दा ओ गोदोनि खौ मोजां मोनो ना दानिखौ साबसिन मोनो? बे हान्थिनायनि बेलायाव
बुंनो थाङोब्ला मोजांबो दङ' गाज्रिबो दङ' नङा होमबा? मानोना ओ आगोलनि समाव बांसिन जेनेबा थाबायनाय बिदि माबाफोराव जोंना जेनेबा फिजिकेल एक्सारसाइसबो जायोमोन नङा होमबा मानसिफोरा जेनेबा थाबायनायनि गेजेरजों जुदि बिदि खालामोब्ला जोंना देहायाबो मोजाङै थायोमोन, नाथाय दाना मानसिफोरा एसे एनै लामानि थाखायनो जेनेबा गारि बाहायो नङा होब्ला बिदियाव जोंना देहायाबो, जेनेबा एसे माबा मोनो आरो नङा होमबा थाबायनायनि जायगायाव जुदि नोङो एसेबां आरामाव थाबाय थायोब्लाबो जोंना देहाया मोजाङै थाया एसे एनै बे फिजिकेलखौ खालामनांगौ बेनिफ्राय आरो बुंनो थाङोब्ला जोंना दा गारि बेफोर बाइक बिसोरनि गेजेरजों जे धुला ओंखारो जा धुवा ओंखारो बेफोर धुवाया जोंनि आबहावाखौ जोबोद गाज्रि खालामो नङा होमबा आबहावाया बिदिनो गाज्रि जालांगासिनो जायनि गेजेरजों जोंना ओ माने ओ थुला बाला बेफोरनि गेजेरजों बेराम आजाराबो बिदिनो बारायलांगासिनो आरो बेनिखायनो बेफोरखौ नायनो थाङोब्ला गाज्रि बाट बेफोरनि गेजेरजों जोंनिया समा बासायो नङा होमबा जों माबेबा गोजान जायगायाव थांनो गोनांब्ला दा जेनेबा एसे समनि गेजेरावनो थाबैनो सहैनो हायो। दा जेनेबा नोंना लोमजादों इमारजेनसि बिदिनि थाखाय जुदि नोङो थाबैनो हस्पिटालाव थांनो गोनां जायोबा जोङोनो बे गारिखौ नांगौ जायो। गारिनि गेजेरजों जों थाबैनो मोनहैनो हायो। फाहामथायनि सायावबो जोंना, जेनेबा मोजां आरो ना बेफोर गारिनि गेजेरजों, बाट बेनो आरो माने मोनसे जुदि मुलाम्फा दङोबा खहाबो दङ आरो
औ नोंथां औ दा नोंथाङा, आउट अफ स्टेट ओ एबा आउट अफ कान्ट्रि बहाबाफोर ओ हान्थिखांबाय नामा?
ओहो आंथ' बिदि हान्थिफेराखै बाट माने आंहा सिमाङाव दङ आरो ना जेनेबा उनाव हारसिङै बिदि बेरायनो हागोन होननानै, गोजान जायगाफोराव आदसा ओमफ्राय नोंथाङा बिदि बेरायफेरबाय नामा?
औ बेरायनाय होनोबा आङो ओरैनो मोनसे ओ खामानि एबा मोनसे बेलेग पार्पस लानानै थांदोंमोन बेरायनो थाखाय थाङाखै थेवबो हान्थिदों, ओ ओ चेन्नाइ चेन्नाइआव थांदोंमोन पण्डितचेरयाव आङो बे समाव औ आङो ओ अख्रां लामा जेखौ जोङो, फ्लाइट होनोना फ्लाइटजों आङो गाखोफेरदों फ्लाइटनि एक्सपिरियेन्सखौ आङो खनसे मोनखांबाय आरो
आदसा नोंथांनि फ्लाइटनिप एक्सपिरियेन्सखौ आंनो खोन्थानो हागोन ना? माबोरै मोनखो गाखोनानै
औ दा एक्सपिरियेन्सा ओ गोबां माने मोजां आरो माने जाय बुस्थुखौ, ओ मिथिफेरामोन नुफेराखैबोमोन बेखौ माने प्रेकटिकेलि एक्सपिरियेन्स खालामनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो जेरावनाखि जोङो ओ गोदोनि समावहाय दङमोनब्लाबो गंफा गंनै दङमोनब्लाबो जोङो गोजौआव अख्रांआव ल' नायदावनानै गोजौआवल' नायदावनानै जोङो थानो गोनां जायोमोन। बेखौ आङो ओ जै जाय दिनखालि मोनसे समाव आङो ओ आन्थिदों बेयाव एक्सपिरियेन्स मोननानै जोबोद मोजां मोनदों। बेबायदिसो होननानै
दा गिबियावनो ओ बुंनो थाङोब्ला ओ माने ओ जेनेब्ला प्रसेसफोर थायो बेयाव ओ जोंनिया टिकेटनि बेनिफ्राय ओ बेगेन बेगेज बेफोरबायदि लांनायनि जोङो माबेबा बुस्थुखौ लांनो मोना जेरै लहानि बुस्थु लांनो मोना, ओ सिखा बेफोरबायदि फैसा खुस्रा लांनो मोना बेफोरखौ लाङोब्ला माने बेलेग बेगेन बेगेज मोनसे माबा थायो बेवहाय जोङो ओ सोनानै हरनांगौ आरो जोङो पकेटवहाय गावजों, बे लोगोसे माने जों फिजिकेलाव जों लाफानो मोना आरो बे बुस्थुखौ। दा बेफोरबायदि एक्सपिरियेन्स माने मोनदों आरो बेनिफ्राय लोगोसे ओ जेरै एयार हस्टेसफोर थायोना औ बेस बिसोरनि ओ मोनसे ओ मा होनगोन बेखौ बिसोरनि दिडिसिप्लिन बेसोरनि रेस्पेक्ट रेस पन्स बेफोरखौबो ओ आङो एक्सपिरियेन्स मोननानै मोजां मोनो। लोगोसे एक्सपिरियेन्सा ओ मा होनगोन ओ बेयावहाय थांनानै आङो ओ चेन्नाइआवहाय थांनानै माने मोनसे गुबुन ओ राव रायलायगिरि बिसोरथ' जोंनिजों गोरोबा। रायलायनाया बेनिफ्राय
औ बिसोरनिथ' ओ जेनेबा जानाय लोंनाय थानाय गाननाय बेफोरबो जोंनिख्रुइ जोबोद आलादा नङा होमबा ओमफ्राय औ बेफोरबायदि आलादा जेनेबा कालचारखौ मोन मोननानै जेनेबा बिसोरनि जानाय लोंनायखौ ओ जानो मोननानै बोरै मोनखो माने बोरै जायो बिसोरना?
औ औ। एक्सपिरियेन्स ओ मोजां मोजाङालाय खिन्थु ओ माने जोङो फार्स्ट टाइम मा जायो ओ जोङो बेजों गोरोबहैनो हाया मानो होनोबा ओ जोङो बिसोरनि बायदि एथ' माने ओ मा होनगोन बिसोरनिया जेरावबो ओ मा होनगोन बेखौ ओइ
मोनसे बुस्थु दङ ओं ओंख्रि मा ओंख्रि होनगोनखौ आङो बावबाय नामखौ ओ माबा औ चामबार चामबार बे बुस्थुखौ बिसोरो जिर औ बे बुस्थुखौ माने बिसोरो फेभरेट औ जेरावबो बिसोरो बाहायो माने औ बेनिफ्राय बिसिनियाव ओ मा थायो ओ ओ इटलि बेनिफ्राय ओ मा थायोमोन मोनसे थाबावोमोन। इटलिजों ओ इदलि माने फिथाखौ होनना बुङो फिथा बायदि मोनसे जायो।
औ औ नाथाय बियो गोखै जायो ना इदलिया गोखै औ। फेसेवनानै बानायो बेखौ बेनिफ्राय आं खोनानो मोनदोंमोन चेन्नाइ बिदियाव बांसिन माने नारेंखल थावजों सङो होननानै जाग्रा मुवाफोरखौ बिदि जायो नामा?
औ औ औ नंगौ थिखौनो खोनादों नोंथाङा औ नारें औ औ थाव औ बिसोरो बाहायो औ बेनिफ्राय ओ एक्सपिरियेन्सा मोनसे ओ बेनो ओ मा होनगोन बिसोरनियाव ओ हान्थिनाय ए जिथु नोखि ओ लामा बेफोरो बहुद माने जौगानाय आरो जोंनिफ्राय बांसिन। बुहुद माने आपग्रेड जेराव जेराव नांगौ खिनियाव ओ जोङो ओ जोंनि जायगायाव बांसिन ओ जाम जानाय मा होनगोन ट्राफिक जाम जायोना बेफोरबायदि बिसिनायाव इसिबां नुबाङा आरो माने। जेरावहाय जाम जागोन बे जायगायाव बिसोरनिया हान्थिनाय लामाया गोबां माने ओ माने बेब'स्था खालामनानै होजोबखानाय आरो गोजौजों फ्लाइअभारजों मोननै मोनथाम बेफोरबायदि औ जाम जानाय इसेबां नुवा आरो ओ बे एक्सपिरियेन्स मोनदों बेनिफ्राय हान्थिनानै बिथिं बिसोरनिया कनफिदेन्स लेभेलाबो माने गारि सालायनायफ्राबो कनफिडेन्स लेभेलफ्रा मोजां आरो बेनिफ्राय ओ बे रावनि बेलायावहाय एसे प्रब्लेम जायो आरो मानो होनोबा बिसोरो बांसिन मा ओ गुबुन राव रायजलायनो नागिरा बिसोरो गावसिनि
औ गावसिनि रावखौ औ
औ औ गुबुननि रावजों बिसोरो रायजलायनो नागिरा माने हायोबाबो बिसोरो रोङोबाबो रायज्लायनो नागिरा मे गावसिनिखौल' बाहायो बेबायदि एक्सपिरियेन्स मोनबोदों आरो हान्थिनायनि गेजेरजों औ
उम बेनिफ्राय आरो आं मोनसे बुंनो सानो ओ आगोलनि आरो दानि हान्थिनायाव आरोबाव मोनसे माबा फैबाव बाय ओ जोंना ओ बे मर्दान हान थिनायाव जोंनाव नेभिगेटर थायो नङा होमबा गुगोल मेप थायो जोङो जायखि जाया जायगा खौ बिदिनो नागिरनानै थांनो हायो आगोलनि समावथ' बेफोरबायादि थायामोन नङा होमबा जोंना बिदि फिजिकेल मेप बा बिजाब बिदियाव नायनानै थांनो गोनां जायोमोन होमबा बेयावबो जोंनि थाखाय मोनसे बेयो मुलाम्फा बायदि नंङा होमबा जोंनि थाखाय मोजां जों बेफोरबादि